हेल'
औ नोंथां खोनादों ना
हेल
औ ओ नोंथांनो नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोङो बर'फोरा दाउ अमा फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा समम होनो हागोनबा
औ
औ ओ दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जों बर'फोरा मा मा दाउ अमा फिसिनानै गावनि जिउखौ खुंलांदों
औ जेनेबा जोंना बर'फोरा मा मा जिब जुनार फिसियो होनोब्लाथ' जोंनिया बयनिबो न'खर न'खर जोङो मोसौ हालिसे खौ नुनो मोनखायो आरो ना बिदिनो जोंनिया बर'फोरा मा फिसियो होनोब्लाथ' जोंनिया अमायाथ' थाखायो बयनिबो न'खर न'खर आरो बेनि अनगाय बो जोङो बायदि जिब जुनार फिसिबावनो हायो जेरै जोङो बोरमा फिसिनो हायो आरो बिदिनो जोङो दाउ फिसियो ओ आरो बिदिनो उ बायदि फिसिबावनो हायो आरोना औ
औ ओ दा जोङो रां फालांगिफोराव माबोरैहाय ओ हेफाजाब मोनदों नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां
औ औ नोंथां ओ जेनेब्ला जोङो अमा फिसिनानै ओ अमाखौ ओ बोसोरसे बा बोसोर देर बोसोरफोर लाखिनानै ओ फानोब्ला ओ जेखौ जोङो आदार जाहोनानै गिदोर फेदेरनानै बेखौ फानोब्ला जोङो ओ बुरजा रां मोननो हायो आरो ना। बेजों जोङो गावबा गावनि नांगौ बायदिखौ सुफुंनोबो हायो। आरो बेनि फैसाजोंनो ओ जोङो आरो फिन खनसेबाव अमा फिसाफोर बायनानैब्ला बिदिनो गुबुन जिब जुनार ओ बायनानै फिनानै जों आरो बेखौ आरो बिदिनो जोङो ओ खालामलांबाय थानो हायो आरोना। बिदिनो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन हागोन नामा जों न'आव फिसिजानाय जुनारफोरा माबायदिहाय मा मा आदार जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथ नोंथां हागोन जेरै जोङो अमा फिनो अमा फिसियोब्ला अमानो जों मा मा आदार होनांगौ बुङोब्ला ओ जोङो अमायाथ' ओरैनो जों गुन्दै होनाय जाखानायो नङा होमबा गुन्दैजों ओंखाम लगायनानै जों होयो।
औ नोंगौ।
औ जोङो अमा फिसाफोरनो बिदिनो सापर होनांगौ ओंखाम जेनेबा एंखुरफोरखौ जोङो रुनानै दै गुदुङाव सोमनानै जोङो गुसु जाहानै जोङो आदार होनांगौ आरो। होमब्लाना अमा फिसाया जोबोद ओ थाबनो मोजाङै देरो आरो। बेनि उनावहाय जोङो अमा बिमाफोरनो जोङो गुन्दैथ' बायबाय थानो जोंहा खायफा खायफा रां गैया जायो नालाय बेनिखायनो जोङो। ओ हाग्रानिफ्राय थास' गुफुर थास' गोसोमफोरखौ जोङो हानानै लाबोयो हानानै लाबोनानै जोङो बेखौ ओ रुनाय जायो आरो बिदिनो आरो मैगं थाइगंनि बिगुरफोरखौबो जोङो रुफानाय जायो। बिदिनो जोङो अमा नो आदार होनाय जायो आरो बिदिनो लगाय लगायब्लाथाय औ। आरो जोंहा बर'फोरा खायफा खायफा खायफा जौ सावो नालाय बिदिनो बिनि जौनि अफ अफ्रि फोरखौबो जोङो होनो हायो आरो नोंथां।
औ औ बिदिनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा गुबुन जिब जुनारफोरा मा माबायदिहाय आदार जायो बा ओ न'खरनि मानसिफोरा माबायदिहाय आदार होयो।
औ नोंथां ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला दा बोरमा मोसौ । बोरमा मोसौखौ जोङो ओ बोरमा मोसौनो जोङो जेबो ओ बिदि खरसा खालामनानै जोङो आदार होनो गोनां जाया जेरै जोङो मिथिंगानिनो मोननाय गांसोफोरखौनो बैसो । सोरो ओ जानानै देरनाय जायो आरो। जों बिदिनो जोथोन लानांगौ आरो बिदि फुङाव हैनांगौ हैनाय टाइमाव आरो दोस्लायनाय टाइमाव जोङो दै दौनांगौ। बिदिनो ओ बेलेगाव दोस स्लायना फैनांगौ आरो लायनाय समाव लायनांगौ। आरो बिदिनो मोना मोनाफोर जाबा ओ मोसौफोरा गांखो मोनजायाबा बारा उदै बुङाब्लाथाय जोङो ओ हाग्रा जेनेबा दुब्लिफोराव थांनानै ओ गांसो रजनायफोरखौ जोङो हाना लाबोनानै हरफोराव होना होनांगौ आरो नों थां बिदिनो बोरमानि बेलायावबो बोरमायाबो बिदिनो बोरमाखौ जोङो ओ बिदि मालायनि खेथिफोरखौ जाहाथे बिसोरो खहा खालामा बिनि थाखायनो जोङो मो मो बोरमाफोरखौबो जोङो दोनदाल हैैनांगौ आरो। बिदिनो बिसोरखौबो ओ लायनो टाइमाव लायनांगौ बोस्लायनाय टाइमाव बोस्लायनांगौ। आरो बिसोरनि बिसोरखौ जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो जेरै जोङो ओ मोसौ मासेयावनो मोसौ गोदोरब्लाथाय जोङो बिदिनो थामजि रोजा बा ब्रैजि रोजा मासेयाव बिदि मोननाय जायो आरो औ आरो बोरमानि बेलायाव जोङो मासेयाव बिदिनो नै नैरोजा एबा थामरोजा बिदिहाय मोननाय जायो आरो गोदोर फिसाजों लोगोआवसो खोथा। आरो औ नोंथाङा दाउ फोरखौ मा मा आदार होनानै फेदेरो एसे नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां ओ जेनेब्ला जोंना दाउ होनोब्लाथ' जोंनिया दाउआ बिदिनो ओ ओ मा होनो जोंनिया दाउनो जोंनिया माइरं जों जाखौ जायो जेरखौ जायो जोङो माइरं बे खौनो ओ माइरं एंखुर बेखौनो होनानै बिसोरखौ फेदेरनाय आरोना ओ बिदिनो बिसोरनो जोङो ओ माइखौबो होजायो बिसोरो माइ बायदिखौबो जाजायो। ओ बिदिनो बिसोरो गाव गावबा गाव मिथिंगानिफ्राय बा बिदिनो गावबा गाव बिसोरो ओ नायगिरनानै ओ आदार नायगिरनानै जायो आरोना। आगार आदार बथुम मजि लायो ओ बिदिनो बेनि ओ बोरमानि बेलायावबो जोङो बोरमाफोरा बिदि बिदिनो ओ गांसो जायो आरो बिदिनो जोङो बिसोरनो ओ फाख्रि बिलाइ उमओ खोदोम बिलाइ ओ रोमिस्ता बिलाइ आरो थालिर बिलाइ बायदिसिना खौ जोङो हानानै आदार होनांगौ आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो नोंथां दे नों बुंलाय नोंथां।
औ जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो ओ दाउ अमा जुनारफोर जोङो फिसिनानै ओ गावनि न'खरखौ जोङो सालायलांनायखौ जोङो आथिखालाव नुबोनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ औ।
औ आरो ओ जोङो रांखान्थिनि बेलायावबो जोङो बिदिनो गोबां रां मोननानै जोङो गावनि जेनेबा जि न'खराव जि नांगौ थाव संख्रि बेफोरखौ जोङो बायनानै लाबोनानै जानो हायो आरो।
औ नोंथां।
आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिदिनो दाउ अमानि फारामफोर दं नामा नोंथां?
औ औ दङ नोंथां। गामियाव बिदिनो गोबां ओ अमा अमा फाराम दोङो आरो बिदिनो गोबां ओ न'खर न'खर जोङो मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ बिदि फाराम होननाय माने फार्म बायदिबो नङा जोंनियालाय बर' न'खरफोरावलाय बयनियावबो बिदिनो मो सौ हालिसे बा दाउ मानैसो अमा मासे मानै बिदिखौ नुनो मोन खायो आरो ना ओ फारामाबोथ' फाराम दङ फारामाव ओ बिदिनो जोंनिया ओ अमाबा अमाल' ओ बिदिनो दाउबा दाउनि ल' फाराम बिदिखौ नुनो मोनो आरोना ओ बिदिनो जोंनिया ओ जेनेबा अमा फाराम अमा फाराम खुलिनानैबो जोंनिया ओ गोबां रां खामायनो हायो आरोना। बिदिनो फिसा फिसानि ओमफ्राय जोङो बाजार हाथाइनिफ्राय बायना लाबनानै बेखौ जोङो फेदेरनानै आदार दौनानै गोदोर गेदेर खालामनानै जेनेबा जों बिखौ फाननानै ओ गोब गोबां रां आरजिनो हायो आरो‌ना बेदिनो बेबो‌ मोनसे से ओ मोजां राहा आरोना रां खामायनायनि
औ नोंथां। बिदिनो जोंङो ओ गोबां दाउ अमा फिनानै ओ जेनेबा गाव खामायनाय लामायाव थांङो आरो नुंगौना नों थां
जेनेबा जोंङो बेबायदिनो औ खोनादोंना नोंथां औ जेनेबा जों बेबायदिनो ओ रां खामायनायल बाथ्रा नंङा जेनेबा जोंङो ओ‌ नफोराव जानोबो जेनेबा दाउ फोरखौ अमाफोरखौ फिसिनाय जायो आरोना। बिदिनो जोंङो अमाफोरखौ ओ माबोल माब्लाबा जेनेबा ओ जोंनि ओ मा होनो ओ माबाफोर मालाबाफोर नफोराव नखरफोराव हाबा खास बिदि सोलिब्ला जेनेबा जोंङो अमाखौ नांगौ जायो आरो ना। अमा दाउ बिदिखौ बाहायनाय जायो। ओ जेनेबा बिदिनो अमा खौ जोंङो ओ दाननानै बुथारनानै जेनेबा जोंङो जानाय जायो आरोना अमा बेद दर जायखौ जों बुंङो बिदिनो जेनेबा नआव फिनाय ओ दाउफोरखौ बिदिनो मालाबाफोर। ओ बिदिनो जोंङो न फोरावनो ओ जमा लोगो नांनाय बा आलासिफोर फैबा बिदिनो ओ बेदर बेदर होनाय जायो आरोना।
औ औ नोंगौ। ओ जेनबा जोंङो बास थारफोराव जेबो बिदिनो बेदरफोर बाहाय बायहैलायनांला बेनि थाखाय नो जोंहा ननि दाउ फट जानो गासिबो गोथाव मोनखायोना लकेल। दाउ होनब्लाथाय औ आरो लखेल औ आरो लकेल दाउनि बेसेनाबोथ‌ गोबां बारा नालाय जोंङो नफोरावनो मास से मानै फिसिनानै जोंङो जानो हायो आरो। आरो अ दाउ फिसाफोरनो जोङो ओ इंखुर होनांगौ आरो। बिसोरथ' जेबो ओ बिसिनोथ' जेबो गायखे थाया नालाय जोङो एंखुर
औ औ बिदिनो जोंनिया बिदिल' बोरमा अमा दाउल' नङा ङा बिदिनो जो जोंनिया न'खराव फिसिनाय होननायखौनो जोंनिया ओ हांसोबो फिसिजायो आरो बिदिनो जोंनिया ओ जायखौ जों बुङो दाउ बयलार आरो बिदिनो जोंनिया फारौबो फिसि जायो आरो बिदिनो जोंनिया ओ बयलार फोरबो बिदिनो दाउ दोङो आरो ना बिदि खौबो जों न'खराव फिजायो आरो नो ना बिदिनो जोङो ओ बयलार फार्मखौ नुनाय मोनो आरो ना बांसिन
औ अ नंग ओ दा नोंथाङा ओ हांसोफोरनो मा मा आ दार होनाय जायो से बुंनो हा
औ औ औ नोंथां जेनेबा जोङो हांसोनो होनोब्ला जोङो ओ बिसोरो ओंखामबो जायो आरोना ओंखाम ओंखाम जों लोगोसे जोङो ओ जाय खौ अमानो आदार होयो गुन्दै बेखौ बिस सोरनो लगायना होजायो आरो ना आरो बिदिनो बिसोरो ओ बिसो लाय दैयावसो थायो नालाय बांसिनै बिदिनो गावसोरो गावबा गाव ओ हाखर फोराव बा दंग'फोराव गावसोरनो आदार बुथुमना लायो आरो ना जेरैहाय बिसोरो ना फिसा ओ हाखरनि नाफोरखौ दंग'नि नाफोरखौ ओ गावसोरो ओ नायगिरना जायो आरो ना बिदिखौ जों मा
औ नंगौ औ औ बिदिनो बिदिनो जेरै जोंनो हांसो फिसिनो थाखाय जोंनो फुख्रि गंसे नांगोन अब्ला जोङो हांसो फारामफोरखौ फिसिब्लाथाय फिसिनो हायो आरो बिदिनो मासे मानैनोबोथ' दै नां थागोन नालाय बिदिनो बिसोरो फुख्रियाव हाब नानै खानस्रि एबा एम्फौ एनला एम्बु फिसाफोर बेफोरखौनो बिसोरो जानानै थायो आरो दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाहोलांबाय आसा खालामो नों बिथांजों आरो फिन बिदिनो सावरायफिननो मोनगोन होननानै
औ औ नोंथां जागोन दे ओं औ औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।